हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव साव हरदोंमोन नोंथां औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला। नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबायदि बाहाय माबायदि मावो एबा बे फाथो आबादनिफ्राय जों मा मा खालामनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओ जोंथ'
गामि ओनसोलाव जोङो गोदोनिफ्रायनो गोबां फाथो आबाद मावनायखौ जों नुबोदों नङा होमबा नोंथां। जोङो ओ फाथोखौ बुंनो थाङोबा जोङो बेराफारसेथिं जोङो मैगं जायो। जानाय एबा जों बेजा फारसेथि जों खामानिफोरावबो बाहायनायखौ गोबां नुनो मोनो। ओ जेरै जोङो फाथोखौ फोनो थाखाय ओ न खाथिनिओ एबा दुब्लि एबा जोङो गो जानबाबो जोङो एसे लांदां जायगा जोङो बोरि ओनसोलाव फोनायखौ नुनो मोनो नङा होनोमबा ओ जोङो बेखौ फोखांनानै ओ जोङो बेखौ आरामसे जोङो ओ ट्रेक्टर जों एबा जोङो मोसौजों हालेवना लानायखौ नुनो मोनो बेहाय जों हालेवखांनानै ओ हाग्राफोरखौ जोङो बासिनानै बिदि जोङो ओ साफ्राफोरखौ जोङो ओ मोजाङै जोङो देख्रुनानै आ बेहाय जोङो दब्लायसे एबा दब्लानै जोङो बिदिओ बेगरखौ फाथो बेगरखौ जों फोनायखौ नुनो मोनो नङा होमाबा नोंथां ओ जोङो बिदिनो से दानसो नाङा जोंनो नैजिबा दिन नावनो जोङोओ बेयाव खिरलनाय नुयो न नङा होमबा नोंथां बे जेब्ला खिलियो अब्ला ओ बेखौ फाथो बुंनाय जायो जेब्ला एसे देरो अब्ला बेखौओ सोमखोर सोमखोर बियो ओ बिदिनोओ गोथांओ बिदिनो जोङो गब्ल गब्ल एबा बिथराइ फोरा जोङो मोजाङै खिलिनाय नुयो अब्ला बेहाय जोङो ओ थोखो थोखो जानायखौ जोङो बेहाय गुबुं जानायखौ जोङो गेसें खामनो थाखाय ओ फुख्लनानै जोङो ओ जाय नआवबो जायो जोङो बायदि अमा बेदरफोरजों जोङो ओरैनोबो एवना जायो बिदिनो जोङो ओ खांख्राइ एबा नाफोरजोंबो जोङो मैद्रु जानाय गोबां नुनो मोनो नङा होमबा ओ जोङो बिदिओ बुंनो थाङोबा जोङो खारैबोओ जोङो ओ नाफोरजों खारै संना जानायखौबो जों नुनो मोनो
औ नंगौ थारैनो
ओ जोङो बेहाय ओ बि फाथोखौ जोङो ओ नआवबो जानो हायो आरो फाननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौथारैनो
ओ बिनि उनाव जोङो बिदिओ जाखांनानैबो जोङो ओ दोननो हायो बिदि बिदि जोङो जा--ओ गोजौ जाजासिम ओ बेखौ जोङो जेब्ला गोजौ गोजौ जाजासिम बेखौ जोङो जेब्ला गोजौ गोजौ जायो अ बिफ--बिफांफोरजों बियो बिफां लाइफांफोरजों समान जायो नङा होमबा गोजौ दोनबा ओ जोङो बेखौ ओ हानानै एबा जोङो फुनानै मुथा मुथा खामनानै जोङो ओ मोजां एबा लांदां जायगाफोराव दोनानै बेनि बिलाइफोरखौ जोङो खिरखा एबा जोङो दुख्लिफोराव लानानै जोङो खानायखौ नुनो मोनो बिलाइ बिलाइखौ ओ जेब्ला बेहाय जोङो खाव ओ खाखांगोन अब्ला बेखौ ओ सानदुंआव जोङो मोजाङै फोरानना दोनाय जायो फोराननानै जेब्ला बियो रानो अब्ला बेखौ जोङो नारजि महराव मोननाय जायो नङा ओमबा नोंथां ओ
औ ओ जोंनि बेखौ नारजि महरै मोनो अब्ला बेखौ जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रिबो संना जायो जोङो। अमा बेदर जों बिदिनो जों सवाबिन ओरैनोबाबो जोङो खारै संना जायो नङा ओमबा ओ खारदै नङाबा जोङो ओ बिदि ओ जोङो नारजि ओ जाया नङा ओम नोंथां जोङो गोबां बर नख'रफोरनि जोङो ओ बर समास आव जोङो नख'रफोराव बिदि ओ जेनेबा जोङो ओ सुबुं फोरा रुंसारि जानायफोरावबो जों गुबाव बाहायनाय नुयो एबा जोङो सारादुनि खुंनायाव जोङो ओ बिदि जोङो नारजि नङाबा ओ बियो दाहा थाङा होननानै जोंङो मिथिनाय जायो नङा ओमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो गोबां ओ बाहायनो हायो बिनि बादैबो जोङो जानायनि अनगायैबो जेब्ला बेखौ ओ फाथो सायखांनाय जोङो थाराखौ बेखौ ओ जोङो मुथा खालामनानै जोङो बिफांखौ ओ फुख्रि एबा जोङो हाखर सेरफोरावनो फोरनि सेराव जोङो सोमना दोन्नाय जायो बेखौ सोमनानै जेब्ला बियो गोबाव दोननानै बियो सपथानैसो थानानै ओ जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ लाना फैनानै जोङो बिनि बिगुरखौ आखाइजों सेलायनानै ओ जोङो सान्दुङाव होनाय जायो। नङा होमबा नोंथां सान्दौ होनानै जेब्ला बियो रानो अब्ला बेखौ जोङो। ओ गोदो जोङो बांसिन मोब्लिब गैयि ओ दिनमोन नङा होमबा नोंथां बेवहाय जोङो साथि एबा लेम फोराव जोङो बाहायनायखौ गोबां नुनो मोनोमोन ओ बेनि जोङो ओ बेखौ जोङो बि जिरखांनाय जोङो। फाथो सेनाखौ जोङो गोबां रेजें एबा नेउ नेउमान जोङो अर सुना होबानो बियो जोङो नङा होमबा जोङो बेखौ ओ अर सुनाय एबा जरायनाय‌ फोराव जोङो गोबां बाहायनाय नुनो मोनो। ओ फाथोआ जोंनि थाखाय ओ जोङो फाथो आबाद खालामोबा जोंनि थाखाय थाखाय जोबद मुलाम्फा जोङो जानायथिंबो एबा जोङो खामानिफोरावबो जों मोखौ फागा फोरबो सानाय जायो फाथोनि सेनाखौ जों आगोलहाय गोबां खामानि फोराव बाहायोमोन दिरुं आरिफोराव ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ जोंथ' ओ जोंनि आबादारिफोरा बिदिनो फाथो आबादखौथ' गोबाङानो मावखायो नङा होमबा नोंथां? औ जों बे फाथो आबादखौ बोरै मावनो होनबा जोङो जों गिबियावनो बे फाथो आबादखौ जों फोनो थाखाय बिदिनो जों सिगां फोखांनायनि बेगरखौबो दोनो खायफाया आरो बेगर जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबो आरो नोंथां। गिब सोरबा सोरबा थिग बेबायदिनो जों फाथो फाथोखौ ओ जोङो फोनो थाखाय जों बिदिनो दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै एवग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दुब्लि आरो फोथारखो एवखांनायनि उनाव जों बेयाव फाथोखौ माने सारस्रो सारस्रो फोनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ जेब्ला फाथोआ फोखाङो जों फाथोआ रज'नो थाखाय बिदिनो फाइफे दान ओ जेनेबा मास मोनसे एबा खायफाया मास मोनसेबो लाद्राया नङा होमबा रज जबनो औ जेब्ला फाथोआ एसे गोजौ गोजौ जायो अब्ला जेब्ला ओ खायफा खायफाफोराथ' गोजौ जोबोद गुबुं जायो नङा हबा नोंथां? औ बे गुबुं जानायखौ जोङो बिदिनो फुनानै मुथा मुथा खालामनानै माने हाथायाव फानहैयो आरो फाननानैबो जोबोद रां मोनो। बिदिनो मुथासेयाव दस थाखा बिदिनो पन्द्र थाखा बिदि रां लायो आरो नोंथां। ओ आरो जौयोब्ला जोङो जों बे फाथोखौ जों खेब सुनानै लाबोनानैबो जों न'फोराव जेनेबा जानायखौ नुयो आरो खायसेया थावजों एवना जायो खायसे खायसे बिदिनो मैद्रुबो जायो खायसेयाथ' बिदिनो नाजोंबो मैद्रु जायो आलु फोरजों जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
फाथोनि बिलाइया रागोन अब्ला जों बे बिलाइखौबो खानानै जों माने न'फोराव बस्था बा लांगा दखना सरायफोराव जों माने सान्दुंयाव लामना दोनहैयो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बे रानो अब्लनिया जोंनिया बिखौ नारजि मुं होयो नङा होमबा नों
औ नंगौ।
औ नारजिखौबो जोङो गोबां ओ जेनेबा जायो जोङो बिदिनो नारजिजों अमा बेदरखौ बांसिन जायो। बे नारजिजों अमा बिबु नङा होमबा नोंथां? माने बिदि नारजि ओंख्रिखौ माने आं गुबुन हारिखौ जानायखौ नुवा आरो नोंथां। माने बिसोरो बिदैफोर नारजि जानायखौ माने रोङाखौनो बुंजायो आरो
औ नंगौ।
बिसोरो ओ जानो रोंगौ होनब्ला बिसोरो बे फाथो गोथांखौसो जानो रोंगौ आरो नङा होमबा नोंथां? औ जोंनिया बिदिनो बे नारजिखौ माने गोबां जोंनि बर'नि फोरबोआव बाहायो। फोरबो बे जोंनिया दाहाखौ हा दाहा हेंगारनायफोराव बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ जायबा न'खराव रुंसारि जादोंमोन बे मानसिखौ एबा सुबुंखौ सावनानै जेब्ला जों न'आव फैयो अब्लाना जोङो बे सुबुंखौ न'आव हाबै सिगांनो जोङो लामायाव जों दै बालथिंसे बिदिनो अन्थाइ दरनै आरो अन्थाइरनै आरो जिगाबमुथा से बिदिनो नारजि दायनैसो बिदिनो दिस्लिजों दोनहैनाय जायो नङा होमबा नों थां लामायाव औ। बेखौ जोङो बेयाव जोङो बे जायबा सुबुङा खौ जों सावनानै फैदों बे सुबुंनो जोङो माने बेखौ बे जिगाब मुथाखौ ओ अर लगायनानै जों बेयाव नारजिफोरखौ सावनायखौ जों नुयो आरो नोंथां सावनानै माने जों बे दै बालथि लुथु लु सौना होनानै
औ।